हेल' नोंथां आङो खोनादों
औ औ अब्ला गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ आं गिबियावनो नोंथांनिसिम जासि हरगोरोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो आंङो जासिहरनाय थाबाय
औ औ दे दा जोंहा आंङो मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय नोंथांजों रायलायनो होननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांङा आंजों सम होनो हागोन ना नोंथां
निस्सय हागोन नोंथां आंङो दायो ओरैनो फ्रियावनो दंखायो नोंथांङा मा आयदानि सायावहाय रायज्लायनो सानदों बे आयदानि खोब गुसुङै खेंफोरथि होग्रोदो
औ जागोन नोंथां अब्ला गोजोननाय थाबाय आंजों सम होनायनि थाखाय दा आंनि गोनां आयदायानो जादों मा माखासे जोंङो खेलाफोर गेलेयो बा जोंङो माखासे ट्रेडिसनेल बिदिनो गेमफोर होनो जायखौ जों इंराजियाव दा बेखौ जोंङो बर'आव होनो माखासे जों गेलेग्रा बा गेलेमु गोदोनि गेलेनाय ना आरो दानि गेलेनाय बिनि सायावहाय एसे सावरायनोसै नोंथां बिनि आयदानि सायावहाय माने बुंनो थाङोब्ला मा आङो जागायजेनसै गेलेनाय होनबाथ' जों मिथिखायो मा गेलेनाय बा गेम खेलाया जोंनि जिउजों बा जोंनि जिउ जारिमिनजों जोनोमनिफ्रायनो फैखानायबा मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो गोनां खेला जायखौ जोङो गेलेनानै मोजां मोनो देहानि थाखायबो खेला गेलेनाया मा देहाखौबो राफोद गोनां खालामो आरो माखासे टेनसनफोर थायोबा बेखौबो फ्रि खालामना होयो जों खेलाखौ बेनि थाखाय गेलेनो मोजां मोनो आरो बेबो मोनसे बेनि अनगायैबो खेलाया जोंखौ ओ मोनसे गोजौ थाखोसिम बा गोजौ लेभेलसिम जोंखौ सिनायथि होलांनो हायो बा जोंखौ गिदिर मानसि खालामनो हायो बे मोनसे रोखा नोंथां दा बुंनो थां थब्ला जोङो आं बुंग्रोसै जोंनि माखासे बर'फोरनि खेलाफोर गेलेनायफोरनि सायावहाय दा जोंनि बर'फोरनि बांसिन खेला गेलेनायानो जादों मा जोङो हौवासाफोरा फुटबल बा जोलुर खेला गेलेयो आरो हिनजावसाफोरा जों काबादि गेलेयो आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां खेला दङ काबादि दङ खै गेलेनाय दङ थाखोमालायनाय गेलेनाय दङ आरो दैयावहाय मा गोदोनि समावहाय जों दैयावहाय उन्दै उन्दैयावहाय दुगैबा दै लोहाबलायनाय अन्थाइ नागिरलायनाय गेलेयोमोन दैयावहाय आरो मा खर' दांलायना एखल बायखल गेलेयो बिदिनो बिराद मोजां गेलेनो मोजां मोनोमोन दा आरो दंबावो मा जोंहा ओरै ओ क्रिकेट गेलेयो दैयाव थाखोमालायनाय गेलेयो हाग्रायाव थाखोमालायनाय गेलेयो आरो गोबां गेलेग्राफोर दङोसै नोंथां बुंनो थाङोब्ला बेफोर खेलाफोरखौ गोदोनि समावहाय जों गोबां गेलेबोदों आरो गेलेनो मोजां मोनोमोन जेब्ला जोङो मा ओ फरायसालिनिफ्राय गबोयो अब्ला जोङो मा न'आव फैयोब्ला जोङो बिदिनो गुदुं गुदुं माने गरम बोथोरावहाय जोङो दैयाव दुगैहैयो फरायसालिनिफ्राय थांनानै दैयाव दुगैनानै बिदिनो दालांनिफ्राय बारजुमो ओ बिदिनो खर'आव दांलायनाय गेलेयो थाखोमा लायनाय गेलेयो अन्थाइ दोनखोमा लायनाय गेलेयो आरो फैनानै मा जों गेले औमोन ओरैहाय ओम मार्बल होननाय खे मार्बल खेला गेलेयोमोन जोङो थिग बेबायदिनो मार्बलाबो अनेक रोखोमै खेला गेले जायो नोंथां ओ ओरै सिन बोलायनानै लुरि खेला गेलेजायो बा ओरैहाय ओम हाखर सोलायनाय खेला गेले जायो गोबां खेला नों गावबागाव नियम बानायनाय बे हिसाबै गेलेयोमोन जों आरोखि आरो दंबावो जोंहा नै उम जों उन्दैफोरा बिदिखौ गेलेयोमोन गोदो समाव आरो मा गेदेर गेदेरफ्रा मा फोथाराव थांनानै फुटबल गेलेयोमोन आरो भलिबल गेलेयो फुटबला जोंना ओरै गोलोम बोथोरनि खेला आरो भलिबला जाहैबाय मा आखाइजों बुनाय बेयो माहाय गोजां बोथोराव बोथोराव बांसिन गेलेयो औ बिदिनो गेलेयोमोन आरोखि नोंथां नाथाय मा गोदोनि बेलायाव बांसिन बिदि खेलाफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां जेरखम गोदोनि बेलायावहाय जोङो नुयोमोनजे मा थाखोमालायनाय बिदिनो दैयाव दुगैनाया बांसिन गोदोनि दिनाव गेलेयोमोन नाथाय मा दानि बेलायाव नायोब्ला मा दानि गथ'फोरा मा बेफोरखौ जों गेलेनायखौ बांसिन नुनाय नु नुयैया खम जाबाय नोंथां दा बे मोनसे फारागथि दा गोदोनि समाव जों मा मोनसे बेबो खेला गेलेयोआवनो गोलैयो जों उनदै समावहाय नोंथां
नंगौ नोंथां
उन्दैयावहाय गामि गामियाव थायो अब्ला जोङो खानस्रि हाला थुनानै नास्रि लफायोमोन ना बोनोमोन बिराद मोजां मोन आरोखि ना बै समाव नाथाय मा दानि समावहाय बेफोर खौ नुयैया जों माबालाय गोब्राबसै बा दानि मानसिफोरा बेफोरखौ बावबोमालांबाय बुंनो थाङोब्ला मा नोंथां बेफोर गासिबखौबो मा गामियाव थाग्रा सुबुंफोर जायखौ होनो गोन गामियारि गामियाव रायजो जानाय बिसोर सुबुंफोरासो मा बेफोरबायदि ओ माखासे खेलाफोरखौ हुदाफोरखौ मा दासिमबो फोथांनानै लाखिगासिनो नाथाय मा
नंगौ नोंथां
ओरै टाउन सहराव थाग्राया मा बेफोरखौ माने बावगारनो हमबाय बा गैलाखौनो होनजायो दा बे मोनसे फाराग आरोखि नोंथां दा आं नोंथांनाव सोंनि नोंथांनि ओनसोलावहाय गोदोनि समावहाय नों मा-मा खेला गेलेबोनो मोन्दों आरो मा दानि समाव नोंथाङा मा मा थासारियाव बे खेलाफोरनि सोमोनदै नुदों बा नोंथाङा गेलेगासिनो दं बा गेलेदों बेखौ एसे फोरमायदो नोंथां
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो गोदोहाय बुङोब्ला जोङो गोदो गेलेबोनाय खेला हिसाबै जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो खाबादि खेला गेलेनाय जों बेफोरखौ जोङो हौवा हिनजाव फाराग लायालासे जोङो गेलेबोदोंमोन आरो जायखौ जोङो ओ जोङो बांसिन बे खाबादि खेलाखौ जोङो स्कुलाव फरायनाय समावहाय जेब्लानाखि फोरोंगुरुफ्रा फैनायनि सम जायाखै अब्ला जोङो ओ गोदोहाय मा स्कुलाव सिगांग्रो थांग्रोनानै जोङो बेफोरबायदि गेलेनाय जायोमोन जेरैहाय आरो स्कुलावनो गेलेनाय जोङो मोननै दंबावो आरो खेला जोङो जायखौ जोङो लेनथन दालाय गेलेनाय जोङो बिदि होननानै बुङो मोन जोंनि मुङाव आरो जेरै खै खेला गेलेनाय जेरै खै खेला गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो खै होननानै जोङो होसोनाय बेफोरबायदि खेलाखौबो जों गेलेनाय जायोमोन आरो जोङो फरायसालि गखांनायनि उनावहाय जोङो फैनानै जोङो जाखां लोंखां जोङो मा खालामोमोन एसे बेलासि समफोरावहाय जोङो जेरैहाय काप प्लेट गेलेनाय सोरबाबा ओ उनदै उनदैया काप प्लेट गेलेबाय सोरबाबा जोलुर गेलेबाय सोरबाबा खारनाय गेलेबाय सोरबाबा थाखोमानाय गेलेबाय बेफोरबायदिनो गोबां गेलेबोदोंमोन आरो नोंथां सोरबाबा मार्बल गेलेबाय सोरबाबा सम मोननायजों लोगोसे दैसाफ्राव थांनानै थाखोमाज्लायनाय जेरै नोंथाङा बुंदोंबा अनथाइ दोनखोमाजोलायनाय आरो खर' खर'आव दांलायनाय आरो बिफांनिफ्राय बा ज्रुमनाय बेफोरबायदि खेलाखौहाय गेलेदोंमोन आरो दासिमबो जो जोंनि ओनसोलाव जोङो माखासे उन्दैसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय फुटबल गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनाय आरो थाखोमाज्लायनाय गेलेनाय आरो जोङो माखासे अन्थाइनि गर गेलेनाय बेफोरखौहाय जोङो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आ जोंनि गामि ओनसोल हिसाबै जोङो बांसिनै जोङो बेखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो। आथिखाल मुगायाव जोङो टाउन सहराव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो बेफोर खेलाफोरखौ जोङो बांद्राय गेलेनाय नुनो मोना बेफोरो मा? ओ दानि उन्दैफ्रा मा खालामो बांसिनै मबाइलावहायसो बांसिन फकास खालामो बे
उम
मबाइलनि गेमफोरखौ बिथांमोना माने बांसिनै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो दाय रेक जोङो गोबां जोंङो बेफोरावबो जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहा दिनैहाय गावसोरनि न' न'खर आवनो थानानै एबा न'आवनो थानानै बिथांमोना माने ओंखारनो टाइम मोना आरो बायहेरायाव थांनानै लोगो दोगो गैया बिनि थाखायनो बिथांमोनहा टाउन सहरनि गथ'फोरा माने जायो बांसिनै मबाइलावनो गेम गेलेनानै टि भि सिभि नायनानै बिथांमोनहा गावसोरनि दिनखौहाय थांहोयो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव मा खालामो बिथांमोना ओ उन्दै उन्दैसा गथ'फ्रा दासिमहालागै मा खालामो बिसोर फरायसालि गयोब्ला सोरबाबा ना बोननायजोंनो गेलेनाय सोरबाबा साइकेल सालायनाय बेफोर गेलेनाय बादिनांनाय सोर बांसिन सालायनो हायो। आरो सोरबाबा जोलुर गेलेबाय सोरबाबा थाखोमालायनाय गेलेबाय। बेफोर गेलेनायखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलावहाय दासिमबो जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि नैबे टाउन सहराव थानाय जे गथ'साफोर नैसिोरनि गेलेनायफोरखौल' जोङो बांसिनै जोङो सोलायनायखौ नु नुनो मोनदों जोंनि गामि ओनसोलावबो दङ साफा सानै गथ'फ्रा जाय न'खरावहाय गोनां गेदेर बिसोरनि फिसाफ्रा मानो गामि ओनसोलनि गथ'फोरजों माखासे ओंखारबाङै गथ'फ्रा बिसोरबो मबाइलावनो थानानै गेम गेलेनानै। बिसोरो गावसिनि टाइमखौ ओरैनो अेस्ट खालामो। ओरै फिजिकेलि बि बिथांमोनहा एक्सारसाइस खालामा दिनैहाय जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोरा खारनाय, बारनाय गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसिनि देहाफोरखौ जोथोनै लाखिनाय एबा गावसिनि देहाफोरखौहाय गोख्रों लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बे बिदिनो बुंनांगोन। बे जों जोंनि ओनसोलावहाय बेखौनो जोङो बांसिनै सोलायनाय महरै जोङो नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' जोङो मा? बुङोमोन जोङो जेरैहाय औवानि जे जोंनि दोरोङारि। खेला होननानै जे दाउस्रि आथिं थाबायनाय। एबा जोङो दाउ आथिं थाबायनाय होननानै बुङो। बैफोर खेलाफोरखौ खौबो जोङो गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायाव बुहुद ओ खम बिबांनि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव जोङो मिथिगौ जे जोंनि क'क्राझार ओनसोलावहाय एसे बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो एबा फोरबो जायो बेवहायसो जोङो बेफोरबायदि खेलाखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो दिनैहाय नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय ओ बाखि समफोरावहाय नोंथांजों आरो फिन खनसे लोगो मोनलायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांजोंबो साव सावरायनो मोननानै आं बुहुद गोजोननाय थाबाय आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां
उ